हेलौ हेलौ नोंथां औ खोनादोंना नोंथां औ दे बिदिब्ला जोंहा दिनि ओ मबाइल एबा जानबुंनि ओ आयदानि सायाव सावरायनोसै नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा एसे बुंग्रोना होदो ओ जानबुंनि बागै
ओम जानबुं बुङोब्लाथ' जिहेथु ओ इन्टारनेटजों सोलिग्रा मोनसे रोखोमनि जानबुं होनो जे जेखौ
औ
औ बेखौथ' दा-दानि समाव बयबो बाहायो गेदेरनिफ्राय उन्दैसिम उन्दैफोरा बो बाहायनो हमबाय दाथ' नोंथाङाबो मबाइल जानबुंखौ ला खायो आरो बाहायखायो नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ नोंथां ओ बिदिनो जोंना जानबुंआव जोबोद माने मोजांबो गाज्रिबो दोङ आरोना नोंथां बुंनो थाङोब्ला ओ मोजां
खामानियाव बाहायोब्ला बे मोजां जा मोजां खामानि होगोन आरो गाज्रि खामानियाव बाहायोब्ला गा
गाज्रि जागोन ओ बिदिनो जोङो ओ मोजां खामानि होनोब्ला जों जानबुंखौ गोबां ओ जेरैहाय जोङो फरायनायफोरावबो बाहायनो हायो गोबां जोङो ओ गुगोलाव जोंनि नांगौनि ओ सोंथिनि फिननायखौ मोननो हायो औ ओमफ्राय मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनो ओ बिदिनो जोङो औ बिदिजों ससेल मिदियानि गेजेरजों गोबां मिथियैफोरखौ मि थिनो हायो गुबुन हादोरनिफोरखौ मि थिनो मोनो जेखौ जोङो नुवाबा बो
नुवाबाबो ओं जानबुंनि गेजेरजों ओम मोनथिनो हायो नुनो हायो ओम आरो जिहेथु ओ गुबुन जायगाफ्राव जे-जे-जेनेबा औ थांनो मोनाखैबा बेयाव जुदि जोङो ससियेल मिडियायाव जेरै- इउटुब इन्स्टाग्राम बायदिफोराव जोङो सार्च खालामनानै ओ नायनो हायो औ बिनि आगोलाव नायनानै उनाव मिन्थिनानै बेयाव हान्थि
औ आरो बिदिनो जोङो ओ जानबुं होनोब्ला जोङो बिदिनो ससियेल मिडिया जेरै- फेसबुक वाट्सप ओ इन्सटाग्राम बे मोनथामाव जोङो गुबुनजों रायज्लाय हरनोबो हायो।
औ आरो गोबां ओ जानबुंनि गेजेरजों जोङो गोजानाव थानाय जेरै आलासि दुमसि बायदि जोंनि सोमोन्दोनि जि जेराव माने गोजानाव थांनो हायाबा औ बे जानबुंनि गेजेरजोंनो रायज्लायहरनो हायो खबर लाहरनो। बोरै दं बोरै गैया मोजां गाज्रि।
औ नंगौ नोंथां।
दाथ' आरो जानबुं बुङोब्ला सिगां समाव मोनसे ओ जानबुं दंमोन रोखोमनि जेरै बेखौ होनो टेलिफन ओम दाथ' आरो टेलिफना जाहैबाय गंसे न'खराव गंसे। जयैनो न'खराव माने न'खरैनो गंसे। थायोमोन आरोना सिगां समाव औ दाथ' आरो बयबो गावबाागाव आखाइ आखाइ आखाय लानो हमबाय।
औ ओ जोंना ज गोदोथ' जोंना जानबु नि ओ रोख माने माबाया खमथारमोन आरोना।
औ जानबुंनि बिबाङा खममोन। उम
थ' जोंना गोबां मोनो आरोना दखानफोराव मोनो। बिदिनो अनलाइन सफिंआवबो बायनो हायो जोङो। अनलाइन माने इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो इन्टारनेटनि हाथाइाव
औ औ दाथ' औ जानबुंआ सिगां समाव ओ थ्रि जि जिखौ बुङोमोन जेनेबा थामजि होननानै माने बियो मोनसे इन्टारनेट आरो दाथ' आरो फरजि फाइभजि सिक
बाज बाजि औ बिदि ओंखारबाय नोंथां ओ जोंनिया थामजि एबा ब्रैजि ओ बिदिनो नेटआव जोंना गोबां स्ल' जायोमोन। लासै। जायोमोन जोङो ओ थाबनो नायनो हायामोन नाथाय दानि दानि ओ दानि माने औ बाजियाव जोङो
बाइ। औ दाथ' आरो जानबुंआव जे ए ओ ताता कम्पा नि बाजाज कम्पानि।
बिदिनो औ जोंहा जानबुं बुङोब्लाथ' आरो गोबां ओ माने गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि कम्पानिनिफ्राय फैयो। सानदुङा जेरैहाय जोंना ओ आइ फन ओमफ्राय सामसुं इदिनो रेडमि रियेलमि बिदि गोबां गुबुन गुबुन दोङो आरो गोदोनि दिनावथ' बेफोर गैयामोन। कियाल' होननाय दोङोमोन दा ना नोंथां? केपेद दानि जुगाव स्मार्टफन बयबो बाहायो। ओ बिदिनो गोदो ओ गोदोथ' जोंना बेयाव रायज्लाय जानायल'मोन जेबो नुनोबो मोनामोन।
औ दान निया आरो बे जानबुंनि गेजेरजोंनो मोग मोखां नायलायनो हायो। जिहेथु गोजान औ गोजाननि सुबुंफोरनोबो फन हरलाय लायनानै खबर लाहरनो हायो। जायगानाय नो हायो मोखां देखायहरनो हायो।
औ नोंथां।
दा सिगां समावथ' बिदि हायामोन दा जेसेबां हायो माने ओ जौगासारनो हमबाय आरो दानिनि जुगाव
बिदिनो जोंना ओ जानबुङा गोबां ओ खामानियावबो हेफाजाब होयो।
औ जेरैबादि खबर लानाय आरो माखासे रोङिफोरखौ फुरोंनाय
औ मिथियैफोरखौ मिथिनाय औ औ सोलोंथायाइयावथ' जोंना गोबां हेफाजाब होयो जेरै जोङो इउटुबनि गेजेराव जों जोङो सोलोंथाइ लानो हायो। ओ जेखो बुंङो अनलाइन कचिं बेनि गेजेरजोंनो जोनाग गोबां ओ फरायसाफोरा फरायनो हायो आरो जोङो बिदिनो बादायलायनाय ओ बादायलायनाय ओ मा होनगोन बेखौ उम
गेलेलायनो हायो आरो औ।
औ औ बादायलाय ओ एगजामफोराव बादायलायनायाव माने हे औ आन्जादफोराव उम बिदिनो कम्पिटिटिभ आनजादफोराव
औ हेफ
जिरायनो थाखाय गोबां जों कचिं लानो हायो बे इउटुबनि गेजेरजोंनो बेयाव जोंनिया रांबो नाङा।
ओ इयउटुबाव जिहेथु गुबुन सासे सुबुङानो गावनि भिडिअ'खौ बानायनानै बा गावनि जि सोलों बेफोरखौ माने भिडिअ रेकर्डिं खालामना बेखौ माने ओ मिडियायाव हगारना होयो आरो औ दाथ' आरो इउटुबावल' नङा जेरै गुगोल साजिबपिटि ओ ओमफाय फेसबुक इउटुब गोबां माने रोखोमनि एब फोर दङ बेफोराव जि हायो
ओ ओ औ बिदिनो जोंना ओ बे चारजि बिटियाव जोङो रोङि सोंथिनि फिननायफोरखौ मोननो हायो बांसिनानो जोंनि ओमफाय ओ बिदिनो जोंनि कलेज एबा फरायसालिनि ओ जोङो प्रजेक्टफोरखौबो बेयावनो रोङाबा बेयावनो खालामनानै औ सोलोंनो हायो नायनानै बिदिनो आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ बे ओ ससियेल मिेडिया एबा फेसबुक फेसबुक एबा मोखां बिजाब बेफोरनिफ्राय जोङो गोबां रांबो आरजिनो हायो। गोदोथ' बिदि सुबिदा गैयामोन दा नाथाय गोबां सुबिदा दोङो आरो जानबुंनि गेजेरजोंनो औ।
औ। दाथ' आरो जानबुंखौ बेराफारसे फारसेथिं बाहायोब्ला मोजां बेराफारसेथिं बाहायाब्ला गाज्रि आरो ना? ओ जिहेथुानि दानि जुगाव ओ गोबां उन्दैसा गथ'फोरानो जानबुं लानानै औ गेम गेले
औ औ बिदिनो जोंना गोबां गथ' उन्दै उन्दैफोरानो गेम गेलेनानै खायफाया गावनि जिउखौनो फोजोब ना लायो एबा खायफाया गावनि थांखिसिम सहैनो हाया बिदिनो गोबां औ।
फराया ओ में मे मेगननि बेयाव खहा जायो लोगोसे गावनि जिउ जेरै बिदिनो संसार जायो।
उम बिदिनो ओ इन्टारनेट माने इन्टारनेट एबा जानबुंनि फारसे। ओ गोबां खहाबो दोङो जोंहा ओ समजों माने बाहायनो रोङाबा
औ समजों जुदि खारफानो हाया ब्ला औ सुबुङा बेखौ मोजां खामानियाव बाहायनो रोंनांगोन आरो
औ नंगौ नोंथां बिदिनो जोङो खोनानोबो मोनदों ओ जोंना बिदिनो गथ'फोरा ओ गेम गेलेनानै बो गावनि जिउखौनो फोजोबना लादों।
फायार पाबजि नङाब्ला नोंथां
औ
औ ओ सिगां समावथ' जेब्ला जानबुं गैयामोन बे समावथ' सुबुं फोरा ओ साइकेल बा गारि मथर बिदिनो हान्थिनानै बा थाबायनानै ओ न' न' खबर लाहैलायोमोन। गामिनि जिहेथु ओ मा होनो हालमाजि आरो सोरबा बायदिया ओ हाबानि हाबा हुखा खासनि खबर हैनोब्ला थांनानैनो दों दों गोजानाव थाबायनानै खबरखौ हैनांगौ जायोमोन। गोबां खस्थ'मोन आरो अखा बारहुं खा गोबां खस्थ' जायोमोन दानियाथ' आरो जानबुं ओंखारबाय जानबुंखौ बयबो लानो हमबाय नाथाय दा जा-जानबुं लानोबो गोबां रां नांगौ जाहैयो।
औ ओ जेसेनो मोजां मोजां जानबुं नांगौ एसेनो रां नांगौ जायो आरोना दानि जुगाव। ओ जे जाय ओ जाय जानबुंङा एसे ओ रां खमनि बे जानबुंङा आरो दानिया सोलिया
सोलिया औ बारा इन्टारनेटबो बोनो हाया
औ
औ आरो उ गेट जानबुंनि गेजेरजों ओ गोबां दाम गोसानि लाख थाखानि मबाइल लायोब्ला जेरै सामसुं एस टुइन्टिथ्रि होननाय खोनादों नङाहोनब्ला नों थां बेजों जोङो अखाफोरखौबो अखा फोर बा सान्दुं बेफोरखौ गोबां जुं बोगथाबनानै जोङो नायनो हायो जिहेथु गोबां माने ओ जौगासारनाय जाबाय आरो ना नोंथां।
औ आरो बिदिनो जोङो जानबुंनि गेजेरजों ओ बांग्रिं मावनायनि सिगांबो मिथिग्रोनो मोनो जोंनियाव सिस्टेम सिस्टेम मेसेज होननाय मोनसे दङ बेयाव सिस्टेमाव जोंनिया फैयो आरोना बांग्रिं मावनो गोनांबा
नोंगौ नोंथां बे जाबाय वारनिं
ओं सिस्टेम वारनिं बिदिनो एबा अखा हानायनि सिगांबो जोंनो खोनथा हरग्रोयो सार अ न्थाइ गावनायनि सिगांबो खोन्थाहरग्रोयो ओम बिदिनो जोंनिया
ओ सेटेलाइट हगार हरबाय दा सेटेलाइटनि बागैनो बादैनो गोबां माने खौरांफोरखौ मोननो हायो
औ
उम दा बे आरो जानबुंजों सेटेलाइटजों माने एसे ओ गोबां लोब्बा दं आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां बिदिनो जोंना गोबां मिथियै बाथ्राफोरखौबो मिथि थिहोयो आरो ना जोंनि जानबुङा
जों जोङोह जिहेथु बेयाव माखासे एपफोर थाखायो नङा अब्ला नोंथां एपाव माने गोबां बिनि सिगांग्रो जिहेथु ओ जाहाथे जाब्रबथाय जेरै एक्सिडेन्ट बा ओ जेरै हा खुरखानाय बहाब्ला दै बांग्रिं दै जाना दैबाना जानाय बांग्रिं मावनाय बारहुंखा बारनाय बेफोर गोबां खोथाखौनो माने सिगांग्रो जों मोनथिग्रोनो हायो आरो जिहेथु सेटेलाइटआ जोंनो खौरांखौ फोरमायो बेनि उनाव जानबुंनि खौरांखौ मिथिनो मोनो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय ना
औ नोंथां दे बिदिब्ला लोगो मोनफिननोसैसिगोन औ औ नो खोनादों
मोनलाय फिनसिगोन नो थां दे